हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
ओ नोंथां खोनादों
नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
आ अ आंनि कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आंङो नोंथांजों एसे फंनैसो खोथा सावराय नो सानदों माने अ जोंङो जोंनि जे बर'फोरनि दोरोंङारि जान नाय लोंनायनि सोमोन्दै आरो ना
औ -औ
दा स' सावरायनो हागोन ना नोंथांजो
औ हागोन नोंथां
उम नोंथाङा मोजां मोननाय दोरोंङारि जोंनि जे जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथांङा
औ ओ दोरोंङारि जानाय होनबाथ' जोंङो मिथिखायो जोंङो बर'फोरा जेरै खुमब्रा अनला खुमब्राजों दाउजों लोगोसे ओ ज जोगोनादजों अमा बेदरजों एनफ्राय नाजों थारुनजों थिग बिदिनो जोंङो ओ नारजिजों अमा लोगोसे जोङो नाफाम जायो बर'फ्रा नंङा होमबा? ओरै सबायजों दाउजों बेफोरो जोंनि थाखाय खहाब गोनां आरो जायखौ जोंङो खारै होनानैबो जायो बर'फ फोरा दोरोंङारिफोरा आरो खारै होननानै बुङोब्लाथ' जों खारैखौ जोंङो गावनो बानायनानै लायो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो जायखौ जोंङो थालि जाय थालिया फिथाइ थायखांबाबो जोंङो दान फायनानै गोरानै जोंङो बेखौ फोराननानै जोंङो बेखो सावनाय जायो जाय सावनानै जोंङो हांगार मोनो बे हांगारनिफ्रायनो जोंङो खारदैखौ जों दिहुननाय जायो आरो। मानोना दै साबस्रिना दोननानै जोंङो बेखौ लदा खालामनानै दोनो आरो जों नांगौ जाबानो जोंङो बियाव दै होनानै जों खारैखौ दै फखरनानै जोंङो खारैखौ मोननाय जायो आरो। बिदिनो जोंङो दोरोंङारि फ फोरा दोरोंङारि जानाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो जोंङो बिदिनो ओ गाव खारैबो जायो बर'फोरा बिदिनो जों थावनिबो जायो। बांद्राय थाव जाबाय थाबाबो जोंहा गेस्टिक जायो होननानै जोंङो बर'फ्रा खारैखौबो जायो आ रो सम सम बिदिनो जोंङो ओ खारैखौ जाफ्लायबोला ओमबानो जोंनि गेस्ट्रिक जानायाबो कन्ट्रलाव थायो आरो माने बेलेन्साव थायो। बिनि थाखाय जोङो खारैखौ बर'फ्रा गावगायनो बानायनानै जायो जों बांद्राय जोङो सौदा खारि जायखौ सौदा होनो मार्केट बजाराव मोननाय बेफोरखौ जों बर'फोरा जायानो। बाय गावनो मोनखायो गाव गायनो बनायनानै जायो। आरो खारैखौ जोङो बेसर साबानिफ्रायबो बनायोनो आथिखालाव। आरो लोगोसे बै ओ सिबिं जाय सिबिंखौ नोङो औ सबायनिफ्राय निफ्रायबो बानायो आरो बै सिबिंनिफ्रायबो बानायो बेफोरखौ जों बर'फ्रा गावगायनो मावनानै जायो आरो आरो जोङो दोरोङारि जानाय होन्नानै बुंङोबा जोंनिया नाफामा थाखागोन नङा होमबा। जाय नाफामखौ जायोब्ला जोङो देहानि थाखाय मोजां आरो मेलेरिया जाम थानायफोरा हामो होननानै जोङो आबै आबौमोननिफ्राय जों खोनानो मोनो बिमा बिफा फोरफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंहा ना गुरनायबो जोंहा बर'फोरा ना हमनाबो जानो रोंगौ नङा होमबा। दाथ' दैज्लां बोथोर जों दैसा फोराव थांनानै बा दुब्लि फोथाराव थांनानै जोङो ना फिसा ना गिदिर बिदिनो मागुर सिंगि बे बेखौबो जों हमनानै जानाय जोंहा बर'फ्रा हुदा दङ आरो गोदोनिफ्रायनो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बे दोरोङारि जानाया माबोरैहाय नोंसोरो नोंसोरनि साइदआव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां हागोन हागोन जोंनिथिंथ' दोरोङारि ओंख्रिखौहाय जोंना बांसिनानो माने नारजिजों अमाजों बेखौ बां सिन जानाय जायो आरोना। नारजि अमा माने मोनसे न'खराव नार्जि अमा संदोंबा जुदि मोनथिदों नारजि अमा संनायनि होनबा माने बे गामियाव जाय जाय जाय मिथिदों माने गोसारजोबो आरोना। एसे एसे रानलायनानै जानाय बिदिबो सर' दं आरो ना जोंनाथिं नारजिजों अमाजों होनबायथाय माने गोसोआनो माने लुबैखांखायो आरो ना माने जानो लुबैखांखायो आरोना। जोंनावहाय बांसिन बे नारजि अमा आरो अनला दाउ बेखौहाय जानाय जायो आरोना। नारजिखौथ' नोंथाङा मिथि खायोना बोरै
औ औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदोलाय नारजिखौ बोरैहाय बानायो नोंसोरनि साइदावहाय
औ नारजिखौथ' जोङो फाथोनिफ्राय बानायो बे फाथोआ जेब्ला रायो बे बिलाइनि बिलाइ फाथो गोरलै बै बिलाइखौ खायो जोङो आमफ्रायहाय रानाय खौबो खायो आरो गोरलैखौबो खायो आरोना आमफ्राय नोंनि गोसो मा बे मोनसेखौ नों खायो आमफ्राय हायो बिद दिनो बेखौहाय खानानै लाबोबाय खानानै लाबोनायनि उनावहाय बेखौहाय जोंङो सान्दुं आवहाय फोरानो आरोना। बिराद मोजांङैहाय फोरानो जेन' बियो गाज्रि जाया आरोना उनावहाय। ओ जो जोनि जुथुमनानै दोनोबा मोन से जायगायाव जेन' दोननो हायो आरोना गोबावनि दोननो हायो बेबायदि जोंङो गोरान फोरानथारनानै दोनो आरो आमफ्राय बेनो नार्जि जाबाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय नारजिखौहाय ओ जेब्ला जागोन अब्ला जोङो बेखौहाय दैयावहाय संनायनि सिगां दसे सोमहाबनानै दोनो आरोना सोमहाबनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सुबाय नारजिखौ मोजाङै सुनानै लाबाय जेन' जेबो मैला था या ओमफ्राय बेनि उनाव जों नारजिजों नोंथाङा जे दहैहाय जेरै बुंदों खारै बानायो सबायजोंहाय आरो बै ओ मा होनो थालिरजोंहाय जोङो खारै बानायो। बेनि जे नों नोंथाङा दाना नोंथाङा बुंनाय बायदि जे दानानैहाय लादु बायदि बानायोना बे बेखौ बेनि बे खौथ' जोङो सर'यो खारै बानायनो थाखाय जोङो बेखौ सर'यो दै होनानै माने बे बेखौ सर'नांगौ जायोना। जे बेनिफ्राय ओंखारो बेसो खारै जायोना। दा बे दै जोंहाय खारैजों ओमफ्रायहायो ओ बे जे नारजिजों जोङो बेखौहाय मोजाङैहाय ओ अर फिसा खालामनानै मोजाङै रुयो आरोना जेनो खामै बायदि। ओमफाय बेखौ रुनानै नै रुनायनि उनाव जुदि बियो खारैया नांबायबा बियो मोजाङै गिलि बायबा जोङो बेखौहाय सागंजोंहाय साग्लियो आरो ना।
औ औ
नाग्लिनानै जुदि बियो मोजां गिलिबाय होमबा जोङो बेखौ दोनथ'नानै ओरै फारसे जों जोङो मा होनो ओ संख्रै बानलु जेरैहाय ओंख्रिखौ सङो जोङो अमा जों सङोबा अमाखौ एवबाय ओमफ्राय दाउ दाउजों संबाबो दाउखौ एवबाय आरो ना जेब्ला दाउवा ओ मोनहां जायो अब्ला जोङो बेखौहाय सबाइखौहाय ओ सबाइखौ नङा ओ नारजिखौ होसनबाय आरोना सबाइबो बिदिनो जायो सबायाबो ओ सबाइजों साम'जों सङोबा जोङो सबाइखौहाय ओ बिदिनो रुग्रोनानै दोननानै बे एवनायावहाय सबाइखौ ओ माबाखोहाय साम'खौ एवनायावहाय सबाइखौ होस'नो आरोना बिदि। एखेयानो सङो
नोंगौ नोंथांनि बुंनाय बायसा जोंनि दोरोङारि जानायाथ' जों बयजोंबो ए एखे गोरोबफानायानो नङा होमबा। जेरै नोंथांमोननि साइडआवहाय जेरै सबायखौ मोजां दैसायाव लाना फैनानै जेनबा जों दुब्लिनिफ्राय लाना फैनानै जों दैसाफोराव साफा सुयोबा न'नि दै न'नि दंखलफोराव जों साफा सुना लायो नङा होमबा। बिनि उनाव जोङो जोङो बिनिखो खिथुखो दानस'नाय जायो बिनि लोगोसे बिनि खुगाखौ जोङो बोखा खानानै गारनाय जायो नङा होमबा। बिनि उनाव जोङो बेखौ जोङो आइरनखौ खारनो थाखाय जोङो लिमुफोरजों सि सेेबनानैबो जोङो बेखौ साफा गोजों संख्रि होनानै जों साफा खालामनाय जे बिजानुफोरखौ खारनाय बिदिनो जोङो स एवफ्रामनानै लाबाय जोङो गोबावनो एवफ्रामनानै लानानै जोङो आदा आधा घन्टा पनसल्लिस मिनिटसो एवना लानानै जोङो सबायखौ सबाइआ जेरै सबायखौबो जोङो बेयाव गारनानै होयो आरो सबाय जेनेबा नोङो हराव जुदि जागोन सानाव जुदि जागोनबा नों हराव सोमनानै दोननानै जों सबायखौ होलानानै होनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो एवफ्रामनानै जोङो ओ जायो आरो बिदिनो। जों बर'फ्रा जोंनि बेयो दोरोङारि जानाय आरो मोनसे।
औ आरो बे सबायजोंहाय जोंथ सबायजों साम जायोना आरो साम जोंहाय माबा टमेट बै फि या टमेट' फिसा फिसाया बेजोंबो गोथाव जा बेयो फानलु औ ज्रोम होनानै औ औ
माने औ मैथाजों नाजों बेथ जोंनि थाखाय जोबोरै मोजां दा दैज्लां बोथोराव जोङो मैथा एभेलेबोल मोनो नङा होनोमबा
उम उम
मोन गोखैबो मोनो नोंसिोरनिथिं बेखौ मा होननानै बुङो औ नोंसिनिथिं मो गोखा गोखै बिदि दोङ ना गैयामोन
औ मैथाया दङ मैथायाथ' मोनसेया गोखै मैथा थाबाय ओमफाहायो मोनसेया ओ मैथा बां गाल होनो जोंनाजों बे खाथो थोखौहाय आरोना औ आरो दाथ' बै जे औ आरो दायोथ दैलाङावहाय दैयावहाय जे बे बिदै नागिरनानै बेहाय माबा मोनोना गांजेमा औ गांजेमा बाथोन बेखौबो
औ औ गांजेमा बाथोनखौ जोङो मोनो आथिखालावथ जों मोनलांनाया खम जाबाय मानोना जोङो ट्रेक्टरजों हाल एवनायनि थाखाय गोबां ना मानि दुब्लियाव थानाय गोबां ना बिजाब माने एम्फौ एनलाफोरा थैजोबलांनो हमो ना जायनि थाखाय जोङो खुसिरफोर माबा खुसियाफोरबो आरो लोगोसे जों साम'फोरखौ नाफोरखौ मोनो खम जालांबाय आरो जोंनि दुब्लि फोथाराव मानोना ट्रेक्टर एवबोला जोंनि फालजोंनो थै थैजोबो जेनेबा गासै जोंनि हायाव थानायफोरा बेखायनो जों नांगौ रखनि जो मोनजाला दिनै दुब्लि फोथाराव नङा होनबा दिनै जों नांगो रोखोमनि साम' मोनजाला गोदोथ दुब्लियाव हाबबानो जों साम मोनोमोन दाथ जोंनि बे दुब्लियाव साम नागिरबाबो जों सामखौनो मोननाय नंला माने जोबोर आंखाल जाबाय आरो मा बांबाय जाग्रायाबो बारा जाबाय बर'नि अनगायै दा गुबुना गुबुन हारियाबो गोबां जाग्रा जाबाय नङा होमबा जायनि थाखाय जोंनि नांगौआ क्राइसिस बारा जाबाय आरो दामफोराबो जाबाय जेरै सेरसेयाव दिनै आसि थाखा एक्स' थाखा बे साम'बो साम'नि दामाबो गोबां दं आथिखालाव जोंनिथिंथ एक्स' थाखा देरस' थाखा लायो किल'
अ जोंनिथिं जुदि नोंथाङा सायखानायखौ लायोबा ओ माबा एक्स' आसि था
औ औ बिदिनो बिदि गोबां जाबाय जेनेबा जों अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय जोंहा सावरायनांगौआ बेखौनो आनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे जागोन दे गोजोन्थों